औ
हेल'
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां दालाय मा खालामदों नोंथांङालाय?
नों आं बिदिनो जाखांनानै इदिनो लामायावनो दं नलाय बुंनो हाग नोंथांङा मा टपिक लानानै फैदों?
बिदिनो माने नोंथां माने जेरै जों न'आव थायो थायो बा न'नि खाथिफोरावनो थानाय माने जेरै माबोरै माने फैसा खामायनो हागोन माने बेखौ मिथिनो लुुबैदोंमोन माने आं नोंथां।
अ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो लानानै फैदों। आं माने एसे-एनै फोरमायनो हागोन आंनि माने ब्रेनाव थानाय एसे एनै आइडियाफोरखौ गुआर ना नोंथांङा खोनासंबानो जाबाय दा नोंथांङा आंनि सिगांङावहाय औ दा नोंथांनि सिगांङावहाय सोंबाय माने जों न'आवनो बा बिदिनो गामि आररियावनो थानानै जों बोरै ओ मा होनोमोनलाय फैसा खामायनो हागोन बा रां आरजिनो हागोन आरो ना गावनि जिउ खुंनो थाखाय
औ औ
होमबा जोंहा बेयाव गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि जोंहा खामानि थायो नोंथां बे नोंनि गोसोनि सायावसो मायाव मावगोन बा नोंनि टेलेन्टनि सायाव बेफोरनि थायो दा आं सेथियावनो बुंनो सानदों जेरै नोंहा जुदि दि हा हु दंङब्ला जों बेयावनो मावनानै जानो हागोन बेयाव बिराद मोजां जायो खामानिया जेरै हमना ला नोंनावहाय ओ न'निनो बारि दं हा हु दंङ होमबा नोंङो बिदिनो नों आबाद मावनानै जानो हागोन जेरावहाय नोङो खेथि बारि नों हमनानै ला सबायबिमा जोगोनार लाव केरेला बायदि बायदि इदिनो गोबां नों माने जों इदिनो बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै जोंङो गावनो निजेनो फाननो हायो आं बिदिखौ नुनो मोनो जुदि बिदि दंफं गायनाय एक्सपिरियेन्स अब्ला नोंथांङाहाय बागानफोर गायनानै लानो हागोन बिदिनो जेरै हमना जोंना गोबां बांफोर गायनो हायो जेरै दंङ साफाद बागान गय बागान नारिखल बागान बा बिदिनो रबार बागान थायो दा नोंथां बेयावहाय मावनोनि नों आफादाव बुंनो थांङोब्ला नोंथां दिनै देग्लायों गायला बिदिनो फास सय बोसयाव नोंङो बिदिनो रांखौ मोननो हागोन जेरावहाय
औ
माने जों मासै मास जों रांखौहाय मोननाय मोनो आरो जों साफा
औ
बेवहाय जों बिदि माने बागान खेवोब्ला ओमफ्राय फारसेखैजाय ओरोइजायओरैजायो जों नायोब्ला गयफोरावहाय जों बुंनो थांङो गय बारिखल जों बिदिनो बोसोरावहाय खनसेनो बा खननै बिदि जों खन माने गथा फैसाखौ जों मोननो हायो आरो नाथाय जोंहा मुलाम्फाबो जायो ओमफ्राय रबार बागान रबार बागाना बिदिनो नोंथां जे जोंना रबार बागानाव मा खालामो रबारनिफ्राय जों आथा बर ना होनोमबा बै आथायाया नोंहा ज बिसिबां जमा जादों नों जेसेबां फाननो हादों बेनि खेथ्रआवसो जों फैसाखौ मोनो बिदि आरो औ बुंनो थांङोबा आं मानो बे आइदियाखौ होदों नोंथां मानो होनबा जों बेफोरबायदि बागानखौ खौ गायोब्ला जों सब समय सब्बिस घन्टा जों नायनांगौ जाया मानो होन बारा एथबां आबदाल थानांगौ जाया जेब्ला देरो होमबा जों बेफोरखौ मावोब्ला जों साइद आवहाय आरो बेलेग बिजनेसखौ जों मावनो हायो जों बेलेग खामानिफोर मावनो हायो जेरैहाय आं न'आवनो थानानै आं खामानि मावनायखौ बुंनोसै जों फार्मफोर जों खेवनो हागोन बिदिनो नोंथांनाव फुख्रि दंबा नोंङो नाफोर नाफोर फिसिनानै जों बेखौनो फेदेरनानै जों फाननो हायो जायगायावनो जों फाननानैबा अबेबा जों गोजानावहाय जों साप्लाय हरनो बिदिनो
औ
ओ जों जोंहाथ' बेदराखै बयबो जायो नङा होमबा नोंथां होमबा जों बेवहाय बिदिनो बयलार कयलार बा बिदिनो बोरमाफोर अमाफोर जों फिसिनानैबो जों फार्म खेवनानै जोंङो रां आरजिनो हायो। जों बयलारखौ नाय बुंनो थांङोबा गोबां खस्थ' दंङ नोंथां नाथाय मुलाम्फ मुलाम्फाबो दङ आं बयलार फिसियोबा जों बेज्नि दावदैखौबो फाननानै जों रां आरजिनो हागोन बा जों गोरलैखौ फाननानैबो जों रां आरजिनो हागोन जों फेदेरनानैबो जों फाननानै जों फैसाखौ मोननो हागोन
ओम
नाथाय रिस्कबो दं मानो होनबा जों लारफोरखौ फियोबा जोंहा दिननि गोबां चान्स थायो गोरलैफोरावहाय आबदानांगौ जायो एसे एक्सपिरियेन्स नांगौ आरो नाथां बेफोरखौ खालामब्ला ओ अमा अमाखौबो फिसिनो हायो मानो होनोबा जोंहा अमाया गोबां गोरलै फिसिनो थाखाय नोंथां मानो होनबा जों थ' अमानो बांसिन जों मा आदार होयो जोंथ' मा होनोमोनलाय ए मा होन लब गुन्दैजों लगायनानै जों मा होयो थास'फोर होयो बा जों बिदिनो अबयाव लादों दा थास'खौथ' जोंहा मोननो थाखाय गोां गोबां गोरलै जों न'निनो बारिफ्राव बा खाथि खालायावनो जों हानानै जों एसे दसे हानानै जों सप्तासेनि जों आदारखौ बुथुमनो हायो जों थास'फोरखौ हबा बारा खस्थ' जाया आरो नों फिसियोब्ला जों आबदालबो एफा लानाङा जों सानसेयाव खनथाम बा खनब्रै जों आदारखौल' होनांगौ अमानि थाखाय आरो जों
औ औ
सुखिबानो जोङो माने एसे गथा फैसा मोननो हायो जों माने नोंथाङा बिसिबां बिसेबां गिदिर खालामनानै फाननो गोसो बे नोंथांनि सायावसो जाहैयो आरो नोंथां दा बिदिनो आरो नों एसे एनै रोंगौथि दङब्ला नोंथां नों बिदिनो दखानफोर खेवनानैबो नों जानो हायो जायगायावनो नोंसिनि गामियावनो बा गामि खाथियाव सेन्टारफोर थागोन बेयावनो नोङो हटेलफोर खेवनानै बा नोङो जि दखान बिदिनो गोबां बेलेग बेलेग दखानफोर बा नोङो एसे एनै गारिफोरनि एसे रोङोब्ला नों गेरेजफोर खेवनानै जों माबानो हायो मानो होनबा दाथ' गारि मथरनि जुग बयनाबो गारि थायो गारियाथ' आरो गाज्रि जायो बे नंखागौ ओंखायनो नोङो माने बेफोरबायदि गेरेजफोर खेवनानैबो जों जानो हायो सोलिनो हायो ओरै फारसेथिं जोंना बागान थाखो हायोब्ला बिदिनो नोंथांनि सिगां जेरै आं बे सिगां फोरमायहरदों दा बिदिनो आरो नोंथां राय्लायबाय थायोबाथ' गोबां खोथा ओंखारो नाथाय आं माने नआवनो फोजोबनानै आंनि बिबुंथिखौ नोंथांनिफ्रायबो एसे खोनासंजानो लुबैदोंमोन आरो आङो जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आनि सिगाङाव
औ हागोन नोंथां हानायालाय नोंथाङाथ' आङो दा जोबोद मोजां मोजां रोखोमनि खोथा खोन्थाहरबाय आंनो फैसा खामायनो एबा जोङो न'आव थानानै माने माबोरै जोङो फैसा खामायनो हागोन नोंथाङा बिराद मोजां मोजां बाथ्राखौनो खोन्थाहरबाय माने आंनो माने थ' सानदों माने बिदिनो बागानफोरखौनो गायनानै दोनसै नामा सानदों मानानो आंहा नोंथां बागानाव होननो थाङोब्ला जोङो बारा एथां आबगाब लानाङा एबा जोङो गायना दोननानै माने पास सय बोसोरनि उनावहाय जोङोहाय फैसा माबाहैनो हायो आरो खाय सब्तायावनो जों खानानै फानहरनो हायो बागान साफात बागान गायोबा माने बेफोरखौनो माने सानदों माने आङो आरो आंना ओरैजाय न'सिंबो माने फुख्रि दंखायो बेफोरावबो माने फुख्रिनि सायाव माने बैसां लुदोंना माने दा फिनसै नामा सानदोंमोन आरोना नोंथां बिदिबो खालामनो सानदों माने आङो नोंथां उ माने ओरैजाय माने नायाबो देरहबाय थागोन ओरैजाय माने दाउखौबो ओरैजाय गोजौ फिसिबाथाय माने एसे माने मोजांनामा सानदों आरो नथां ओ
औ
बिदि इदि माने खालामनो सानदों ओरैजाय बागाननि एक्सट्रा
औ
बागानखौ एक्सट्रा ओरैजाय गायनोसै सानदों आरो ना नोंथांनो
औ
नोंथाङाथ' बिराथ मोजां मोजांखौनो खोन्थाहरदों आंनो नोंथां नोंथांनि खोनन्थानायखौ बिराद मोजांखौनो मोनदों आं माने ओरैजाय होनो थाङोबा न' सेरफोराव हाबा बिदिनो सेन्टारफोराव दखान होनाय बेफोरखौबो बिराद मोजां मोनदों माने नोंथांनिफ्राय आङो बिराद मोजां मोजां आयदाखौ दा मोनबाय माने नोंथांनिफ्राय आङो माने जोबोद मोजां मोनबाय माने आङो दा बेखौनो सानदों माने आङो
औ
थारमाने ओै बागानखौनो गायनोसै नामा सानदों माने आङो नोंथां बागानखौ गायोबा एसे मोजांबो जागोन नामाथाय नोंथां बिदि सानदों माने बागानफोर गायनानै ओरैजाय फक्रिट दंखायो जाहैबाय माने जोंना एहाय माने नाफोरखौबो फिननोसै नामा बिदि सानदों माने आङो नोंथां बेखौनो माने बेखौनो माने आङो एसे माबा जाबाय थानायखाय माने आङो नोंथांनाव माने नोंथांनिफ्राय माने खोनासं लुगै ना मान नोंथनाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां आङो माने खुनु सानदोंमोन माने आङो मोनसे माने न'आवबो माने जेबो मावनायबो जाया नालाय ओरैनो थाबाय थानाय जायो माने जेबो खामानि सामानि गैयामोन नालाय बेखायनो माने मोनसे फिसा फिसौ बिजनेस एबा न'आवनो थानानै माने एसेनो फैसा खामायनो लुगैदोंमोन माने बेखायनो आं नोंथांनाव फन खालामदो आरो ना नोंथां माने दानि जुगाव थ' माने गोजानावबो थांनो माने बालायलांसै नालाय न'फोरफ्रावनो थानानै माने फिसा फिसौ बिजनेस बिदिनो दाउ फाराम मोसौनि बिदिनो मोसौफोर बाहायनानै एबा सोरनोबा फानस'हैनाय बेफोरनि बिजनेसखौनो माने सानलाबायगासिनो दं माने नोंथां आङो माने न'आव थायै थायैनो माने गोजानावबो थांला एबा खाथि खालायावनो बेरायनानै बिदिनो बुथुमला बुथुम्लि माबा माबिफोरखौनो मैगं थाइगं मैगं थाइगं बेफार मावनो नामा बिदिबो सानला बदोंमोन माने नोंथां आङो
औ
दाथ' नोंथाङानो बिराद मोजां मोजां बाथ्राखौनो खोन्थाहरबाय माने आंनो नोंथाङा माने बिराद मोजां मोनबाय माने नोंथांनि बे खोनानानै मानोना बे बाथ्राखौहाय नोंथां दा इफोरखौनो माने मोनसेसो साननानै माने मावनोसै नामा सानदों साफात बागानफोरखौबो गायनोसै नामा सानदों माने आं दायो माने ओरैजायथ' साफात बागान गायबाबोथ' ओरैनो गायना दोननानै ओरैनो बिदिनो सप्ताफोराव नायबथ' जेबो नंखाया आरो माने बेखौ गायना दोनना माने आरैजाय आरो एक्सट्रा फिसा फिसौ बिजनेस माने मावदेरसै नामा बेफोरखौबो सानदों माने आङो ना नोंथां बेखौनो सानदों माने आङो
नोंथाङा दांनि सिगाङावहाय मोनसे थांखि लानानै बुंबाय जे नोंथाङा बागान गायगोन आरो ओरैजाय नोङो फख्रिबो दंखायो होननानै बुंदों नोंथाङा बिदिनो ना फिसिनानै आरो बिनि सायावनो दाउ फिसिनानै औ नोंथां बे जोबोद मोजां माने आयदियाखौ लानानानै फैदों नोंथाङा बिदिब्ला नोंहा बारा एथबां खस्थ'बो जाया नाफोरनो आदार जेनेबा बुथुमनो थाखाय नोंहा ब्रयलारनि बा कयलारनि मा दाउ फिसियो बिनिनो जे माने लेथ्रा गयो बा लेथ्राथ' होनना बुङा जोंहा खिगयो आर ना बेयावबो गोबां भिटामिन थायो बेफोरजोंहाय जोंहा नाफोरनो होनानै जों बेफोरखौहाय फायखारि जों गोजानावहाय जों बे साप्लाय हरनो हागोन नोंथाङा माने खाथियाव होयोब्ला बारा दाम दरखौ जों नुनो मोना गोजानाव माबानो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा जुदि बेनिफ्राय रां रु फा एसे जमा जानानै माने दिपजिट थायोब्ला नोंथाङा बिदिनो दखानफोर खेवनानै लानो हागोन बिदिनो सेन्टारफोराव आरो गावनिनो न'खरनि मानसिखौ बेहाय सासे दोननानै जों सालायहोनो हागोन नोंथां आं माने बिदिनो सानो, दा नोंथाङासो मा होनो?
उम आंथ' बिदिनो सान्दों नोंथां माने बिराद मोजांखौनो खोन्थाहरदों नोंथाङा माने ना बेफोर एबा सेन्टार होन माने सेन्टार खाथिफोरावहाय दखान फिसा इदिनो हटेल साहा दखान बा बिदिनो गस्ला जि दखान माने बिदिनो खेवनोथ' बिराद मोजां आइदिया बेथ' नों थाङा बिराद मोजां आयडियानो बियो नोंथाङा बिदिनो माने सेन्टाराथ' बारा गोजान नंखाया जोंनाबो ओरैनिफ्राय बिदिनो दुइ थिन किल'मिटारो जागोन खोना जोंना सेन्टाराहाय बिदिनो माने थांनानै माने बिदिनो खेव मारनोसो नामा नोंथां बेखौबो सानदों माने आङो नोंथां। न'नि मानसिफोराबो माने जेबो खामानि दामानि माने बारा मावखाया माने बिजनेसफोरबो बारा गैखाया नालाय मावग्रा गै खाया, बिदिनो न'नि मानसि बेखौनो सासेसो दोननानै माने बेफोरखौनो बेफोरखौबो खेवनानै थानो हायो नोंथां माने ओरैनो न'नि खरसाफोर ओंखारो माने ना नोंथां? दे होमबाना नोंथां माने समाबो जाबोबाय ओमफ्राय माने नोंथांनिफ्राय खोनाना जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नोंथां उम दे गोजोननाय थागोन दे।